थां औ नोंथां।
औ ओ सानसुफुनि गाहाम हामलायनाय जासेयावनो थाबाय नोंथांनिसि
औ नोंथां।
ओ दासान्दि नोंथाङा मोजाङै ओ मा होनो बेखौ ओ ओरैनो दङबा?
औ नोंथांनो दं ओरैनो।
औ। बिदिबा नोंथाङा दसे सम आंनो सम होनो हागोनबा?
औ नोंथां हागोन।
औ नोंथां दा मोनसे टपिकनि सायाव आं सावरायनो सानदोंमोन ओ सावरायजागोन होनबा ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ। ओ आ जायबाय माने मागो मागो आरो ना। मागो होनोब्लाथ' जों गासैबो मोनथिखाजोबो बेखौ रावबो मोनथियै गैया जोंनि बर' हारिनि मोनसे बेयो ओ उत्सब माने फोरबो आरोना। बेफोरखौ जोङो औ नोंथां ओ बे फोरबोखौ जोङो ओ मागो मागो नि जोङो फुख' मांखो फु फुखुुमांखो होनोबना फुखुमांखोनि ओ साननै सिगां बे फोरबोखौ जों फालिनाय जायो आरो ना।
औ नोंथां नंगौ।
औ बेखौ जोङो गिबि सानखालि जोङो मागोनि साननै सिगां आरो ना। बे सानखालि जों मा ओ मोनसे ओ ओ गामिया गामियाव आरोना ओ गासैबो गामिनि न'खरनि बा गा सिबो जों मा खालामो फिथा ओ स साननै सिगांनो फिथा सोंना दोननाय जायो आरोना। बे फिथाखौ जों दैयो औ फि थाखौ देयो। आरो मा खालामो ओ बेयाव खाना जानाय जायो आरोना सानसे सिगांजों खाना जायो औ। बेदर, ना, बोरमा, अमा गासैबो जोंड़ो जाग्रा मुवाफोरखौनो जोङो बेै सानखालि जानाय जायो आरो ना।
औ नोंथां नंगौ।
औ बिदिनो जायो जोङो जेरै बेयाव जुमाय गोरान, जुमाय गिसि, माइब्रा बिदै, बेफोरबायदिखौबो जों जानायखौ जायो आरोना जायो एबा लोङो। बिदिनो जोङो उम बिदिनो जोङो मागो फोरबोखौ बे सानखालि फालि -नाय जायो आरो नैथि सानखालि मा खालामो बेखौ एक थारिख होनो एक थारिख नङा बि बेनि दमासि खालि आरो ना दमायसिनखालि जोङो बिदिनो ज'यैनो बिनि नखा नायै ओ हराव जायो आरोना फि -था सौरायाइ सि बेदर बेदरफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो ज' -ज'नो न'खरनि गासैबो खुरमा न'खरनि आलासि उलासि गासैबो ज' जानानै जायो बै सानखालि आरो बिनि नेक्स्ट नख नायो जों मा खालामो बेखौ मोनसे फेला न' लुनाय जायो आरो ना बे फेला न'खौ जोङो बिनि खाना जानायनि नैथि से सेकेन्ड टाइम खालि जों सावनाय नुयो आरोना दमासि खालि औ। बिनि बिनि नेक्स्ट अखानायै मा खालामो जोङो एक थारिक जायो एक थार खालि जोङो मानसिनि दिन होननानै बयबो मिथि थिगारो आरोना बे मानसिनि दिनखालि मा खालामो जोङो ओ जोङो बै ओ खाना जायैनि सिगांनो दा फिथा मानसि थैनायनो गोथै होनना बुङोना गोथैनो जोङो बावनानै गोथारैनो जोङो खालाय खालामालासेनो बेखौ ओ फिथा आरो फिथा सावना दोननाय जायो जेरै उम एनथाब फिथा आरो हुगुमा फिथा होनो बेखौ जोङो लावदुम फिथाबो होननानै मिथियो। बेखौ जोङो सावना दोनो आरोना औ। गोथारै दोनो ओ मायबा मोनसे आगजुआव बेखौ दोनो बै एक थारिख खालि बेखौ जोङो होनाय जायो आरो ना ओ बावनाय जायो बेयाव मा होयो नखर न'खरनि देरसिन जायखि जाया देरसिन सुबुङानो बेखौ होनो हायो उन्दैबाबो होनो हायो थेवबो बांसिन जोङो गोदोनिफ्रायनो आबौ आबैमोननिफ्रायनो जों नुबोनाय माने न'खरनि देरसिन सुबुङा होनाय जायो आरो ना। बेखौ जोङो जुमाय औ जौ गोरान आरो जुमाय बिदि ओमफाय बै दखना फालि गामसा ओमफाय ब्लाउस बेफोरबायदि होनानै जोङो खोला हाथिं खोलाहााथिं जोङो बेखौ मोनसे आगजुआव लानानै एबा लाइ बिलाइफोराव लानानै जों बेखौ बावनाय जायो आरोना गोथैनो होनाय मा गोथैनो औ गोथैनो मान होयो आरोना बेफोरबायदिनो होनानै जोङो बे सेथि खालि मागोनि द एक थारिक खालि बेफोरखौ होनायखौ नुयो। आरो बिदिनो गोबां जोङो बे मागो दानसे सेयाव जोङो गोबां आलासि भाहागि खुरमा बिदिनो आलासि जालाय लायनायखौ नुनो मोनो गासैबो न'खराव ज' जाजोबो खौसे जाना माने जों बोसोरनि खनसे जयैनो ओ जा-ओंखाम जास्रांलायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
औ ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नोंथाङाबो नोंथांमोननियाव माबायदि बे मागो फोरबोखौ फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ जोंनावबो? मागोखौ बेफोरबादिनो फालिनाय जायो नोंथाङा दा बावैसो बुंलां नाय बादिनो जोंनि गामियावबो बेफोरबायादिनो फालिनाय जायो नों नोंथां ओम मागो होनना बुङोब्ला मागोआ जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोनांथारफोर फोरबो आरो नोंथां बिदिनो जोङो मागोआव जों फिथा सावनो थाखाय जोङो माइब्रा माइरंखौ जोङो सोमना दोननाय जायो नोंथां। गिबियावनो बेनि उनाव जों ओ बे फिथा सोमना दोननायखौ ओ बोखांनानै दसे सम ओ दैखौ सर'नो होनानै ओ बेनि उनाव जोङो दिंखि बा उवालाव सौनानै बा गुन्दै खालामनानै नोंथां ओ बेखौ जे बे फिथाखौ जोङो देखांनानै ओ बेनि उनाव जों मोनायाव ओ फिथाखौ जोङो ओ आबै आबौनि मुङाव गिबियावनो जोङो सिबिं होआलासे से ओ एन्थाब फिथा हुरमा फिथा बेफोरखौ जोङो साव नोंथां ओ बेनि उनावसो जोङो जों जोङो गासै सुबुंफोर फोरानो ओ आबै आबौनो बावखना दोननानै
औ नोंथां खोनायाखै नोंथां नोंथांनिखौ खोनायाखै हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ हेलौ
हेल' खोनादों ना नोंथां
औ औ
औ ओ खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां
औ हेल' औ ओ मागोआव जोङो बेफोरबायदिनो ओ फिथा बायदि बायदि बायदि फिथा सावनानै जानाय जायो नोंथां बिदिनो जोङो ओ फिथानि अनगायैबो जोङो ओ दाउ बेदर अमा बेदर बा बोरमा बेदर बेदर बेफोरखौ जोङो ओ जानाय नुनो मोनो नोंथां बिदिनो जोङो ओ ज' ज'
हेल' नोंथां
हेल' नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों
औ ओ मागोआव जोङो मागोआव जोङो ओ फिथानि अनगायैबो ओ ना बेदर ना बेदर ओ बोरमा बेदर बेफोरखौ जोङो ओ जानाय नुनो मोनो नोंथां बिदिनो जोङो
आ
ओ ज' ज'यैनो जोङो गासैबो सुबुंफोरानो बा गासैबो गामिनि सुबुंफोरानो ज' ज' जयै थानानै जोङो ओ बेफोरबायदि जाना- नायलों नायखौ जोनो मोन्दों नोंथां बिदिनो जोंङो माग मागो होननानै बुङोब्ला ओ गासैबो सुबुंफोरानो एना एनि गैलायाज जासे ओ खौसे जानानै जोंङो बेफोरबादि रंजा बाजायै गाजा गोमजायै ओ जा आ नोंथां ओ बिदिनो जोंनि मागोफोरखौ ओ एनानि गैयाजासे ओ बाय बाहा गि गासिबो जमा बा लोगो जानानै जोंङो बेफोरबायदि फोरबोखौ फालिनाय नुनो मोनदों नोंथां बिदिनो ओ मा औ नोंथां ओ नोंथाङा ओ मागोनि ओ बागै आरोबाव माबाफोर ओ फोरमायनो हाबा हाबावगोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनियावबो बेफोरबायदिनो फालियो एबा बेफोरबायदि बिदिनो नुनो मोनो बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ फिथाइ सामथायबो जानायखौ नुनो मोनो लोगोसे जोंङो लारु ओ ओम ओ गोबां मुवा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै- गाइखेर गाइखेर दाखाजों ओ गाइखेर दाखाजों सिरा बा मुरि बेफोरबायदिखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे गाइखेर दाखादों गाइखेर दाखाजों गला बेफोरबायदिखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंङो नालखरनि लारु ओमफ्राय सिबिंनि लारु बिदिनो बायदिसिना ओ लारुखौबो नुनो मोनो ओ ओ जायो आरो ना बानायनानै न'आवनो गावनि आखाइजोंनो बानायनाय। नै जानायखौ नुनो मोनो ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनिआ समबो जाबोबा ओ नोंथांदो थांदों सावरायना जोबोर मोजां मोनबाय आरो मिथिनानै आसा खालामो नोंथांदों लोगो मोनफिनगोन होननानै।
औ नोंथां गोजोन्थों
गोजोन्थों